औ
हेलौ
हेलौ खोनादोंना? हेलौ औ औ आं खोनागासिनो दङ।
औ आं नोंथांखौ आ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नों थांजों एसे गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों
औ औ औ
औ ओ नोंथाङा मिथिगौ ओ गेलेनाय होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलावहाय एबा फुटबल जाय खौ जों जोलुर होनना बुङो नङा होमबा! औ जोङो क्रिकेट गेलेयो जोङो क्रिकेट गेलेयो
औ
बेनि अनगायैबो जोङो बेबादिनो जोङो आवगायहाय गोदोनि समावहाय औ औ जोङो जोङो, आवगायहाय बाथा गेलेनायबो जोङो नुनो मोनोमोन दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबांलिया, ओ जानांगौ खायसे जायगाफोराव दङ बेयो दासिम, दा बेनि अनगायैबो जोङो गेलेनाय होनना बुङोब्ला ओ जोङो भलिबल गेलेनाय जोङो नुनो मोनो। दा बेबादिहाय आरो दा जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन जोङो फुटबलखौ बोजब ना लानायखौ बांसिन नुनो मोनदों नङा होमबा!
औ नंगौ नोंथां।
दा दा बे फुटबल बा जोलुर गेलेनायखौ ओ जोङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसो होथाबनायजों लोगो से बेयो मोनसे ओ नेसनेल लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव मोनहैनायखौ जों नुनो मोनो दा नों दा नोंथाङा जोंनि बे हालामावहाय बे फुटबलनि फुटबलनि गोहोमा माबा दि गोसारदों नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि सोमो सायाव एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन होन्नानै आं सानो आरो
इसे माने आंहाथ' बेफोरनि बागै जेबो नलेज गैया जाहैबाय नोंथां बिदिनो आं बे खौल' बुंनो हागोन आरो फुटबला जेनेबा माबोरैहाय ओ गोहोम खोख्लैदों होनोब्ला जायफोर नों जायफोर बिथांमोना गेलेयो गोसो होनानै बा बिसोरो बिदिनो ओ गेलेलांबाय थायो अब्ला बिसोरो मोनसे फुटबलाबो मोनसे बिसोरनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होयो होनजानो होननानै बुंजायो आरोना नों थां
औ
बेवहाय बेखौ गेलेनानैबो गोबां मुं बेफोरबायदि आरजिनो हायो बिसोरो।
बा सनमान मोननो हायो बयजोंबो सिनायजायो। बेफोरबायदि आरो बा इदि बिदिनो स्टेट लेभेलनिफ्राय थांनानै बिदिनो नेसनेल लेभेल थांनो हायो जायफोर जायफोर गेलेगिरिफोरा बिदिनो मोजाङै गेलेलांबाय थानो हायो बिदिनो मोनसे मोनसे स्टेप बारनानै बिदिनो गोजौसिम दावगालांनो हायो हायोब्ला नाथाय बिदिनो बयजोंबो सिनायनो मोनजानाय जालाङो आरो ना नोंथां।
औ जोङो जोङो औ
औ बुंलाय
औ जोङो फुटबलनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो ओ गोबां गेलेगिरिफोरा
औ
गोबां गेलेगिरिफ्रा जोंनि जायगायावल' गेलेनानै थायालासे बा जोंनि हादोरावल' गेलेनानै थायालासे गुबुन गुबुन हादोरावबो जोङो गेलेहैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ
दा बेबादिहाय जोङो दायो सोलिगासिनो दङ फिफा वर्ल्ड काप नोंथाङा खोनादों जानांगौ दा फिफा वार्ल्ड बिफा वर्ल्ड कापावहाय जोङो जोंनि भारतनिफ्रायबो गुबुन गुबुन हादोरावहाय ओ हादोरनि जानानै ओ बाहागो लायो बनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा बेवहाय जोङो जानो हागौ बिथांमोना जोंनि भारतआ मोनसे टिम बा हानजा बानायनो हायैनि थाखाय गुबुन हादोरनिजों बेबायादिनो एग्रिमेन्ट बानायनानै गेलेनो गोनां जानानै फैदों दा जोंनि हादोराव नोंथाङा मिथिगौ जोंनि मुलुगावनो जोंनि भारत हादराव गोबां सुबुं सानखोनि अनजिमाया बारा होननानै नोंथाङा मोनथिगौ दा बेनि उनावबो जोंनि भारताव मोनसे फुट फुटबल टिम बासे फुटबल ओ हानजा बानायनो हायो ओ दुखुनांथाव होनना बुंनांगोन दा ओ बेफोरखौ जानो हागौ गेदेर गोलावफोरा बेफोरखौ जोंनि भारत हादराव ओ क्रिकेटखौ जाबादिहाय गोसो होयो दा बेबादि जोंनि फुटबल गखौ गोसो होनायखौ जों नुनो मोना होननांगोन मानो होनबा मोनसे फुटबल टिम बानायनो थाखाय गोबां रांखान्थिनि बा रांखावरिनि हेफाजाब नांगौ जानानै फैयो दा बेफोरखौ सोरखारा थारैनो हेफाजाब होयोबा मोनसे फुटबल टिम जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। नाथाय बेखौ बिथांमोना एसेबां माने गोसो होआ नाथाय गोसो होथारनांगौ बेखौ अब्लानियासो जोङो फुटबलनि गेजेरजों जों मुलुग दरबाराव जों गावखौसि सिनायथि होनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जों साफा साफा गेलेगिरि महरै सुबुं सम्पत जानो हागोन होननानै आं सानो जोंनि नैबे हालामावहाय नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ जोंनि ओ बर'निनो गेलेगिरि बिथांमोन न सिनियर लेभेलाव दङ बिथां ओ हलिचरन नार्जारि नो थाङा खोनादों जानांगौ दा हलिस औ ओ बिथांनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावो ओ मनबिर ओ बसुमतारी जुदि आंहा गोरोन्थि जायाखैब्ला आरो बेनि अनगायैबो गोगोमसारारि बिथांमोनाहाय एसियान टिमावहाय ओ एसियाननि जिथु गेम्स जायोना बैयावहाय भारत हादरनि जानानै गेलेनानै मुं खामायबोनो हादों। बेखौ नोंथाङा खोनादों जानांगौ। आरो बेनि अनगायैबो जोङो दायो दुरान काप जानो थांगासिनो नङा होमबा? जायखौ एसियानिनो गोजामसिन फुटबल मेट्स बा खेला होनना बुंनांगोन।
औ।
बेखौ बेवहाय जोंनि ओ भारत हाद दोरावनो गोबां स्टेटफोरा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेयावनो जोंनि नैबे बड'लेण्ड एफ सि बेबो मोनसे मोजां जायगा आवग्रिनो हादों बा गेलेनो खाबु मोनदों। दा बिदिनो जो मोजाङै मोजां बड'लेण्ड एबसिनि जानानै जोङो गेलेनायखौ जोङो ओ मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। जायखियानो जायाथों मानो ओ गेलेनाया मोजाङै मोजां जागोनखौ जोङो
अ।
आसा खालामदों आरो नोंथाङा बे बेलायाव ओ ओरैनो खेला सेला नायबिनना नाया नोंथाङा फुटबल खेला।
ओरैनोथ' आङो नायो अब्लाबो आं बेफोरखौ बांद्राय बुजि मोना आरो अब्ला आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों। बे फुटबल खेलायावहाय मोनसे टिमावहाय साबैसे जोन थायो मोनसे टिमावहाय।
औ ओ जोङो सा जिसे ओ गेलेनायखौ जोङो थानाय नुनो बेनि अनगायैब बो जोङो साबसटिटिउसनाव जोङो ओ साब्रै साबासो थायो जानांगौ जुदि आंहा गोरोन्थि जायाखैब्ला। बेबादि जोङो थानायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला जखम जायो गेलेबोफबाय थानाय समाव। बिथांमोना होमबानिया बेखौ हाबो आरो माने हाबलाय हायो हायो।
औ। अब्ला आरो फुटबलनि अनगायैबो नोंथाङा आरोबाव मा खेलानि बागै आरोबाव मोनथिबावगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदोलाय।
औ जोंनि ओ हालामावथ' जोङो फुटबलनि अनगायैबो जोङो भलिबल गेलेनाय नुनो मोनो। काबादि गेलेनाय नुनो मोनो नङा ओमबा? दा बेबादिनो जोङो ओ क्रिकेट गेलेनाय नुनो मोनो जोंनि ओ ओनसोलावहाय ओ जोङो दा गुवाहाटिबादि ओनसोलावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला क्रिकेटनि बिहोमाया बांसिन होननानै जोङो बुंनो नांगोन। दा क्रिकेट होनना बुङो ब्ला ओ जोंनि गुवाहाटियावहाय गोगोम जाासिनो आरो फुटबलनिख्रुइ। दा
औ।
दा बे बेलायावहाय जोङो ओ फुटबलनि ओ जिथु गेलेनाय दा बे गेलेनाया दा बेवहाय आं दहायनो होनखांबाय जानांगौ बेवहाय दैदेनगिरिफोरनि एसे ओ लुंहेंनाय होननांगोन आरो बेखौ दा बेनि अन जोंङो काबादि गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बेफोर खौ जोङो नुनो मोनो बा बास्केट बल गेलेनाय। नङा होमबा दा बेबादि जोङो बेडमिन्टन गेलेनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो साफा सा फा गेलेगिरि महरै जों सुबुं स्फद जानो हायो दा बेफोरखौ जोङो। ओ लांलांबाय थानो हानांगोन दा बेफोरखौ लांलांबाय थानो हायोब्लासो जोङो इन ओ फिउसार जोङो बेखौ ओ मोनसे गोजौ लेभेलाव जोङो लांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेबायाददि गेलेनानै मुंदांखा जानाय। ओ सुबुंफोर नुफेरदोंना नुफेरा बा दङना एसे फोरमायनानै
ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बिदि गैयाखौनो होननांगोन नोंथां।
औ
औ अब्ला आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सान ओ सोंनो सै नों नोंथाङा फिननायखौ होबानो जाबाय नोंथाङा उन्दैनिफ्राय ओरैनो मा मा खेलाखौ गेलेनानै मोजां मोनबो एबा मा मा खेला गेलेयोमोन लोगोफोरजोंहाय उन्दैयाव?
आं आंहा गेलेनायनि फारसे जेसेबां गोसो गेलेनानै मोजां मोनो आं मोना होनाखै बेनि अनगायैबो आं नायनानै बांसिन मोजां मोनो। ओ बेयो आंनि मोनसे हुदा दा आङो गेलेनाय होनना बुङोब्ला आङो साबसिन
नि हुदा आरोना।
औ औ आं बांसिन मोजां मोनो नायनानै बेबादि आरो आङो ओरैनो फुटबल खौ आं बांसिन मोजां मोनो ओ जानांगौ। ओ आं बादिनो गोबाङानो मोजां मोनो। नोंथाङा मा खेलाखौ बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' ओरैनो ओ फुटबलखौ मोजां मोनो आरो क्रिकेटखौ मोजां मोजां मोनो आरो बे मोननैखौ मोजां मोनो आरो बेडमिन्टनखौबो मोजां मोनो। अब्लाबो आंहा बेनि बेफोरनि बागै जेबो नलेज गैया आरो नोंथां।
औ बेफोरखौ जोङो ओ मिथिनाया थारैनो बेफोरखौ जों मिथिनाया मोजां।
औ औ मिथिनायाथ' मोजां नोंथां। जोङो गासैबो खोथाखौनो गासैबो खोथानि सायावनो जोंहा एसे एसेब्लाबो नलेज थानाया मोजां आरोना नोंथां।
थारैनो।
उम
नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोङो गोबां खोथा जोङो गेलेनायनि सोमोन्दै ओ सावरायबानो नैबे समाव सावरायबावनो जोंहा समनि आंखाल। आरो जोङो नोंथां उननि समावहाय जोङो मोजाङै सावरायफिनगोन। ओ नङा होमबा। औ नोंथां बे समाव जों कलखौ लाखिथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनि सिम बे फोरनि बागै सा ओ मिथिनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय उननि समावहाय। थारैनो जों लोगो मोनफिनथों बा लोगो मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय।
औ औ औ